हेलौथां औ नोंथां खोनादों बुंलाय औ औ खोनादों नोंथां औ मोजां नोंथां मोजां खबरा औ नोंथां।
उम आं नोंथांसिम फन खालामनायनि जाहोना इनो जाबायदि आं नोंथांनिसिम फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुुबैदों जे जोंनि बर' हारिनि बर' हारिनि माने बैसागुनि बागै फंनैसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां नोंसोरनिथिं बैसागुखौ माबोरै फालियो?
औ नोंगौ थिगानो नोंथां जोंनिखि बैसागुआ बिदिनो उम बैसागु बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनिफ्रायथ' फालिबोबाय थाखानानै जोंनि आजौ आजैमोननिफ्राय ना नोंथां? गोदो गोदाय थ' बैसागु दानसेहालागै खुंनाय नुयोमोन ओ आथिखालाव दा जोङो बैसागुखौ माने सप्तासे गाहामल खुंनाय नुसै आरोना। थां जाहोनानो जाबाय माने। बे बैसागु सप्तासे जा गाहाम खुंनायनि जाहोनानो जाबाय बयहाबोथ गावबाागाव खामानि थायो नालाय नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां।
खामानि थानाय हिसाबै माने बिदिनो सप्तासे खुंनानै गावबागाव खामानियाव नांफिननो गोनां जायो बेनिखायनो बैसागुखौ सप्तासे गाहामलायाव खुङो आरो आथिखालाव
ओं नंगौ नोंथां
ओ जोंनि जा बैसागु बुंनो थाङोब्ला गिबियाव जोंना मोसौ बैसागु
ओम
जाय बैसागुखौ माने ओम मोसौखौ जोङो जे संक्रान्ति जा संक्रान्तियाव जों मोसौखौ गलिनिफ्राय हरुननानै थुखैयो थुखैस थुखैनानै जोङो जाखिनि जोंनि लाव फान्थाव हानानै जोङो रायदोंआव खानानै जोङो बे गोदोनायाव गानहोयो लोगोसे थालिरनि जा गांखं बे जों माने जोङो हांगार बा माबा मोनसे थुैयो आरोना मोदोमाव
आ नंगौ नोंथां।
जाहाथे मोसौआ बोसोरै बोसोरै एरबाय थाथों मोजाङै मोजां सोलि
अ नंगौ नोंथां
औ ओमफाय बिदिनो बेहदिनखालि माने मोसौखौ जोंना हगारना होनाय जायो ना नोंथां।
ओ नंगौ नोंथां
आखालि जोंना मोसौखौ हगारो बिनि अखानायै जोंहा जाबाय मानसि बैसागु जाय बैसागुआव ओ बयहाबो गाव गावनि थानसालि। थालियाव हाबो लोगोसे फुंखा जानाय जा खुंखा जानाय जोंनिया जौसे बेसेबांबा होनना खुंखा जायोना नोंथां
ओ नंगौ नोंथां।
औ बेयावहाय माने जोंना जेसेबां जेसेबां मोनो एसेबां माने बिदिनो जायो गोखा गोखै हमना ला बेन्दों बायदिसिना थालिर फस्ला बायदिसिना गोब लगायना जायो आर ना
आ नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि उनाव थानसालियाव हाबना हाबनानै जोंना ओ बिदि खालि थानसालियाव हाबनानै जोंना बिदिनो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय मान लानाय बेफोरबायदि हाबाफारि थायो आरोना बयहाबो
उम नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे बेजों लोगोसेनो मान लाखाङो रिखाङो जोंना बिनि बेदिनखालिनो बयहाबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो माने लासै लासै बैसागु रंजानो थाखाय खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ ओंखारो ओंखारनानै बिदिनो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि खोब माने जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेजों लोगोसे जोंनि सप्तासे लागै मोसाबाय मोसानानै रंजाबाय रंजानानै जाखिनि एसे एनै रां माइरं थाखा फैसा मोनदों आर ना नोंथां बेफोरखौ माने बिदिनो जाखिनि जोंनि बिदाय जा रंजानाय बिदाय जोबनानै जोंहा जाखिनि एसे एनै फैसा मोननायजों जोङो ओ फिसानो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव प्रग्राम फाथिनाय जायो जाय प्रग्रामाव माने लाइमोनफोरखौ बोसोन होनाय बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय खोब माने बादायलायनाय मोनसे हाबाफारिबो खुङो आरोना जाखिनि रां मोनदों बेफोरजों बेदिनो जा साउन्ड सिस्टेम बेखौ माने जों जास्ट बैसागुआव मोसानो मोना नालाय साउन्ड सिस्टेमजों बेनिखायनो जाखिनि प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामाव माने बाहायनाय जायो आरो जों साउन्द सिस्टेमखौ बारा होनानै। लोगोसे बिदिनो इसे बेनि रां जाखिनि थाबावनाय बेफोरजों माने बिदिनो ओ खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोर माबा मोनसे जायोबा गाज्रि जायोब्ला बेफोरनि थाखाय माने माबा खालामनो माबायो आरो। बानायनो बा फाहामनो गोदान लानो बे फोरबायदि मोनसे माबा खालामनानै दोननाय जायो आरो जोंनियाव।
औ नंगौ नोंथां ओ आदसा नोंथां मा आं फंसे सोंबावनि माबा ओ मोसौखौना जोङो मा होनो बे आ माबा माबि फुननानै एगारो बेयाव मोनसे सिगांनि सल माबा ओ सिगाङाव मोनसे काहानि दंमोन। बेनि थाखायसो बिदि खालामो नालाय बेनि काहानिखौ नोंथाङा मिथियो नामा इसेफोर?
सिगाङाव बिदि माने सिगांनि खाहानिखौथ' आं बारा मिथिला जायखिजाया आं जास्ट बेखौल' मिथियो जे जाखिनि मोसौफ्रा बिदिनो बोसोरै बोसोरै एरबाय थानायनि थाखाय बेफोरबायदि सानो आरो आं माने आंनि गोसोआव। माने बेफोरबायदिनो बो बोसोरे बोसोरे एरबाय थाथों ना माने लाव जा फान्थाव जा खुबैनाय जायो आं बेखौ बे फालिनायखौ नुबोदोंमोन आरो एसे एनै। बेनि उनाव नोंथाङा मि थिबायो नामा बेफोरनि बागै?
नोंथां आं खोनानाया एसे खोनादों। ना जोंहा आबै आबौनिफ्रायनि ओ जायो नोंथां आं जिखिनि आं उम गुबुननिफ्राय खोनानो मोनदों एसांखिनि नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों। ओ जो जो थार माने लाव-लावखार गथ'फोराथ' मोसौ गुमोनालाय जे बे जोंना नैबे बै बैसागुआथ' जोंना बिराद गिदिर फोरबो नालाय मोनसे। बेखा बे खालि रंजानो थाखाय जोङो मा लावखार गथ'फोराथ' बे मोसौ खौ गुमबाय थानो हायानालाय हाग्रा दोमोन हाग्रायाव माने मोसादोंमोननो माथो मोसा फोरा माने मो सौफोरखौ जायोमोन नालाय बेनिखाय लावखार गथ'फोरा नेबाय थानांगौनो आरोना ओमफ्राय इदि बे बैसागु समावबो जोङो मो सानो मोनाबा होननानै सानो लावखार गथ'फोरा मानेस इदि खालामबायनो माने मोसौखौ हांगार सांगार फोननानै इदिनो ओम गुबुन गुबुन रं खामनानै ओइ मोसौफोरखौ एगारना हरजोबाय एगारना हरजोबोनो
औ औ औ
बे मोसौ मोसाब फोरा जानो फैबायदि मा बुस्थ ओ गिनाय एसे गिथों होननानै माने इदि जानायनि आरोना एनि थाखाय इदि खामदोंमोननो
माने मोसा मोसानि जेरै ओ बिखु ओ मोदोम बिगुरफ्रा जेरै फाख्रा बेफोरबायदि माने इदिनो ओ गावसोरजों लोगो बा गावसोरबो इदिनो माबाथाय जेबो खालामिनि थाखाय दि
अ इदि इदि खालाम थाखाय इदि खाम थाखाय लावखार गथ'फोरा इदि खालामदोंमोन आरोना बैसागु मोजाङै रंजानो मोननायनि आरो इदि खालामदोंमोन आरो
औ औ अ
नोंथां बेफोरखौनो खोनानो मोन
औ आदसा आदसा आसा बा नोंथां नोंथांमोननिखोलाय बै जाख नि बैसागु फालिथाय बेखौ नोंथांमोननिखि बोरै फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हायो नोंथां।
औ गोद
दा ओ दाना जोंनिखैथ' बे ओहो बिदिनोसै ओ एखेयानो नालायथे होनबाबो मान ओ मोसानाय माबानायफोरा बैसागुथ' सप्तासे थाखायो नालाय ओ ङ ओंखायनो थासे जोंना गामियाव आरो ना सप्तासे मोसाद्राया मोसा फ्राव जोंना सप्टा मोसाद्राया आरो ना। जोंना मा ओ जोंना माने ओरैबायदि पासखालिथ' मो मन्दिराव हाबबाय नालाय। ओ अखानायै निफ्रायसो मोसाखायो नालाय अख-अखानायैनिफ्राय मोसानायनिफ्राय सानथामल' मोसायो आरोना जोंना नोंथां। ओं सानथाम मोसानो बे सानथाम मोसानायाव जेसांखिनि रां माइरं मोनोना इफोर इफोरजों जोंङो मोसाखांनाय फोरा जाय जाय मोसादोंमोन सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा इफो इसोर रंजा बाजा बेजों माबा ओ पार फैजाया आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ रांखौथ' पार्टि जानानै सेसखा फोजोबनो हाया नालाय एसेबाबोथ' आग्लायखायो इफोरनि थाखाय जों इफोरनि थाखाय जोंना एसे सुबिदा दोङा आरो ना जोंना माबा चियार दाइनिं टेबुल एफोरखौ बा लाइमोनफोरा जमा बायनानै लाखिया आरो ना ओमफाय गामियाव माबाफोर जायोबोला माने बेफोर चियार ओ चियार दायनिंफोर माने इयाव होनो हायो आरो ना एसे जेनेबा लाइमोनफोरा हे हेफाजाब होनो हानाय एसे रां खमावनो खारग'नाय बिदिखौ माबाना दोनो आरोना नोंथां
औ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलाव जा बैसागु मोसानाय बे मोसानायखौ नोंथांमोननियाव जेनेबा साउन्ड सिस्टेम गोमग्रा बेफोरजों मोसानाय नुनो मोनो नामा नोंथां
ओ नंङा नोंथां जों ओ सोलिया नोंथां जोंना बे खाम सिफुं बेफोरजोंनो आरोना।
औ
ओमबाय होमबा साउन्द सिस्टेमजों मोसानो मोना नो आरो। ओ माने जोंनि मेन बैसागु रंजानाया आ जोंना बेलेग थाखायो नालाय। बेनिखाय साउन्ड सिस्टेमखो लानो मोना आरोना नों।
औ नंगौ नंगौ आदसा। ओ नोंथां खोनानायावथ' जोंनि बर' माहारिनि जाखिनि जोंनि आर'नाइ जा बैसागु फोरबोफ्राव बा जोंनियाव गोबां खामानियाव बाहायोना नोंथां बेयो खोनानो मोनदों जि आइ टेक मोनबाय होनलाय नोंथां।
ओ खोनानायालाय जे ओ आर'नाइफोरखौ जे आइटेक मोनदों मोनदोंमोन होनना खोनादों ओं। खोनादों आरो ना। नाथाय। दाबो रोखा मोनथिया आरोना आङो दासिमबो।
औ।
नोंथाङा मोनथियो नामा।
औ खोनादों आंबो बिदिनो जि आइ थेक मोनबाय होननानै लाइक खोनानाया। बिदिनो बरनि आ र'नाय। ओ बेजों लोगोसेनो। बर'नि जा जोंनि जानाय खायद' नाफाम बेफोरखौ जि आइ तेक मोनबाय होनना खोनादों जुमाय गोरान बेफोर। खौ खोनादों मोन्दों आरो आं खोनानायालाय नोंथां। औ खोनादों नोंथां ओरैनोथ' आरो। गोदो गोदायनिफ्रायनोथ' बैसागुखौथ' फालिखानाय हिसाबै फालिखानांगोन बैसागु फोरबोखौ बयहाबो ना नोंथां।
नोंगौ नोंथां बयाबो गावबागाव थाखायो नालाय फालिनो गोनां मोनथाय उम।
आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ खाम जथा सेरथा सिफुं बेबोथ' दंखायोनो जानांगौ ना।
दंखायो नोंथां दंखायो औ नोंसोरथिबो दंखायो नोंथां नोंसोरना गावनियावबो।
औ नंगौ।
नोंथां। ओ नोंथाङा माबाफोर दामजु। दामनो रोङो नामा बेफोरनि बागै।
आंथ' दामजुखौ इदिनो दामनो रोङा रोंनाया जा एसे एनै जा जायफोर रोङो बिसोरनिफ्राय माने एसे एनै माने ओरैनो खामफोरखौ बुज्रांनाय बेफोरखौ रोङो अब्लाबो थोंजोङै माने रोङा आरोना बेफोरखौ जाखिनि दामनोंगौ हाबा फारिफ्राव बेफोरखौ रोङा आरो ना नोंथां।
फुंफोरखौ सुयो खोब मोजां मिलौदो देंखो खोनायो अब्लाबो दामनोलाय खोब लुगैयो अब्लाबो जाहैया आरो ना नोंथां दामनो सानबाबो सोलोंनांगौ खोब गोबां दं आरोबाव नोंथां।
उम नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो लोगोसे नों थाङा आरो दामनो रोङो नामा बेफोरबायदि आगजुफोरखौ?
थां नों नो सोलोंनायालाय एसे खामखौलाय सोलोंदों आरो ना होनबाबो रोङाखै आरो मोजाङै दा लासिम सोलोंहांदों अह नोंथाङा सोलोंगासिनो होनबाथ'? दामनाय देनायबोरखौ एसे
ओ औ एसे एनैखौलाय
अह उम सोलो-सोलोंबाय दा नोंथां देनां उनावलासिम रोंगोन दामनो ओ नोंथांनि सिम सावरायनानै मोजां मोन बाय रोङिफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायबाय आंबो नोंथांनो एसे फोरमायबाय ओम बे होनबा जोङो दिनि एसेयावनो दोनथ'सै।
औ जागोन दे नोंथां उनफ्राव सावरायबाय थागोन दे दे दे औ।